हेल औ खोनाबायना नोंथाङा? औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
औ
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोना जाबाय आं देहा आरो सावस्रिनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथांजों।
औ नंगौ नंगौ नंगौ औ नोंथां सम दं।
औ अब्ला जों जागायदिननि नामा नोंथां?
नंगौ औ दे जागायदो।
औ देहा आरो सावस्रियाथ' जों बयनिबो थाखाय ओ जिउआव जोथोन लानाया गोनां। नङा होमबा? देहा आरो सावस्रि गैयाबा जोङो। ओ जेबो जाया खामानिखौनो जों मुलुगाव मावनो हाया बेखायनो जोंनि देहा आरो सावस्रिया गोग्गो थानांगोन। अब्लासो जोङो जिउआव फारफ्रोमबो खामानिखौ जों मावलांबाय थानो हागोन आरो।
औ नंगौ औ।
देहाखौ जों जोथोन लानोब्ला जों गोबां ओ बिदिनो खामानि मावसोनांगौ बे नङा जोङो गावागावनि देहाखौ जानाय लोंनायजोंबो लोगोसे आरो एक्सारसाइस खालामनानैबो जों देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायो। नङा होमबा? आरो जों गेलेनानैबो जोङो गोबां दिनै ओ गेलेगिरि जानोबो हायो जों गेलेनायजों। गेलेनायाथ' जोंनि थाखाय ओ साख्रि बाख्रिनि थाखायल' नङा जों गेलेनायखौ जोंनो गावनि देहाखौ राफोद लाखिनो थाखायबो जों गेलेनायखौ खालामनांगोन आरो नोंथां। नङा होमबा? जोंनि गेलेनाया गोबां रोखोमनि जानो हागौ जेरै नोङो। फुटबल गेलेनाय, सोरबा काबादि गेलेनाय, सोरबा भलिबल, बिदिनो सोरबा क्रिकेट, बिदिनो सोरबा सानस्रिनाय, आरो बिदिनो लोगोसे बाथा गेलेनाय लोगोसे जोङो काबादि गेलेनाय बेफोरथ' जोंनि मोनफा मोनफा बाहागो सोरबा आर्सारि गेलेगोन। नङा होमबा? जाय जेथिं थाङा मानो जेनेबा जोङो गासिबो गेलेनायजोंनो सोमोन्दो दं बेफोरो जाय आरो एक्सारसाइसजोंबो सोमोन्दो दोङो आरो नों देहा फिट थानो हाब्लासो नोङो जिउआव गेलेगिरि जानो हागोन नङा होमबा नोंथां? नों देहा गैयाब्लाथ' नोङो जेबो खेलाबोबो नों बादायलायनो हानाय नङा।
बेखायनो जोङो गेलेनायखौ जोङो लांफानोब्ला जोङो सानफ्रोमबो एक्सारसाइस नांगोन आरो लोगोसे नोंथाङा मोजां पजिसनाव थानानै नोंथाङा गेलेनो हाब्लासो नोङो सासे मोजां गेलेगिरि जानो हागोन आरो जेब्ला नोङो सासे बादायारि दिस्ट्रिक् प्लेयार जेनेबा बा बिदिनो स्टेट प्लेयार जानोबा नेसनेल प्लेयार जानोबा नोंथाङा गोबां बादायलायनायाव नोंङहा देरहासार जालांनांगोन नङा होमबा नोंथां? अब्लासो नों बै पजिसनाव मोनहैगोन थिग बिदिनो जोङो जों जायफोरा माने गेलेगिरि जनि जेनबा सासे ओ मोजां गेलेगिरि जानो लुबैयाखै बिथांमोनहाबो जा गाव गावनि देहाखौ जोथोन लाखिनो थाखायबो एक्सारसाइसखौ खालामजायो जेरै खारनाय बिदिनो थाबायनाय। बेफोर जोंनि देहानि थाखाय साफ्रोमनोबो गोनां आरो जिउआव। आरो थिग बिदिनो ओ थिग बिदिनो जोङो आरो गावनि जानाय लोंनायखौबो जों जोथोन लानांगोन। जोङो फुङाव सानफ्रोमबो सिखारनानै थाबायनांगोन नङा होमबा नोंथां? बेफोरो जोंनि थाखाय साफ्रोमनिबो जिउआव गोनां बियो। फुङाव एक्सारसाइस खालामनाया जोंनि देहानि थाखाय बहुत मोजां आरो। दुंब्रुदजों सिखारनाय लोगो लोगोनो जोङो दुंब्रुद मोजां दै लोंनानै जों फुङाव थाबायनो हानांगोन। नोंङ जुदि खारनो हायाब्ला नों थाबायनानैबो नों एक्सारसाइसखौ खालामनो हायो। नङा होमबा नोंथां? बेफोरो जोंनि मोनफा मोनफा देहाखौ जोथोन लानायनि मोनसे बियो माबा खाबु मा आयदा आरो। नङाब्ला जोंनि देहाया जोङो जालाय उन्दुलाय थायोब्ला जोंनि देहाया एसे माने एकटिभिटि गैयाबा जोंनि देहायाबो बिदिनो खमजुरि जालाङो आरो बेखायनो जोङो एक्सारसाइस खालामफैनानै देहाखौ नोङो माने स्ट्रिं खालामफिननो हायो आरो जेनेबा गोहो गोरा खालामफिननो हायो आरो। अब्ला आं मोनथिनो लुबैदों नोंथां नोंथांनि बायदिब्ला जोंनि देहायाव एक्सारसाइसआ गोनांथि जों लोगोसे मा मा खालामबावनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ नंगौ नोंथां। ओ
जोंहा देहाखौ जों जेरै ब्याम खालामनायनि लोगोसे जोंहा आरो जों ध्यान होनाया मोजां माने जों जेरै य'ग खालामनाय होनना बुङो। फुङावहा जों हांनि जाय बियाम खालामो हां गोलाव लानाय बेफोरबायदि सानखौ खुलुमनाय बेबायदि गोबां जोंहा बे्याम खालामनायनि खान्थिफोर दं बेयाव खालामनानै अब्लानिया जोंहा माने खर' बा जों साननो हानाय जोंनि मेलेमफ्राबो मोजां थायो आरो ना। औ जों ओमफ्राय आरो बेबायदिनो नोंथां जोंहा जोंनि देहाखौ मोजां लाखिनांगौबा जोो मोजां रोखोमनि बि्याम खालामनायजों मोजां रोखोम ोखनि आदारबो जानांगोन जङ जेरै जोंहा प्रटिन गोनां आदार भिटामिन गोनां फाइबार गोनां बा कार्ब'हाइद्रेट बेफोरबायदि थानाय आदारफोरखौ जानांगोन जोङो, आरो बेजों लोगोसे जोंहा आरो जोनो माने गोबां बिबांनि बा जोंनो नांगौ रो ओ नांगौ बिबांनि जों दै लोंनाया मोजां आरो आरो दै लोंनायखौ ओरैबायदि खालामजायो माने दै लोंनाया ओरैबायदि नोंथांनि जाय जा नोंनि गिलिरथाय नोंनि वेटआ बा गिलिरा बेसेन ओ बेसेबां बेसेबां रोखोमहैसो ओ जों दैखौ लोंनांगौ आरोना जेरै नोंथांनि ओ अजना बा गिलिरथाया हमना ला स्निजि केजि अबामनिया नोंथाङा बिदिनो थामनिफ्राय ब्रै लिटार दै लोंनांगोन आरो सानफ्रोमबो बेबायदि आरोना बेफोरबायदि लोंनानै जों देहाखौ गोजोन थाजिम लाखिनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा उन्दुनाय जोंनि जाय जों उन्दुनाया जोबोद गोनांथार जोंनो जों नांगौ बिबांनि उन्दुनाया जोबोद मोजां आरो बेबायदिनो देहा फाहामगिरिफोरनि बायदिब्ला जोङो खमैबो स्निनिफ्राय दाइन घन्टा बेबायदि जों उन्दुनांगौ आरोना सानफ्रोमबो अब्लानिया जोंहा मेलेमफ्राबो मोजां थायो जोंहा देहायाबो मोजां थायो बेबायदिनो माने गासिबो खोथ थाया जोंहा मा मेलेमखौ जों ओ जों ओ जोङो बिनो रेस्ट होनांगौ आरो मेलेमखौ बेबायदि आरोना आरो बेनि उनाव बाय जाहैबाय नोंथां जोंहा ओ बेबायदिनो देहाफोरखौ मोजां लाख बिदिनो नोंथाङाथ' बुंखाबाय बियाम खालामनांगौ बा जों गेलेनायफोर खालामनांगौ आरो बेबायदिनो थाबायनाय खारनाय बारनाय बेबायदिआरो आरो जों बेबायदिनो गिलिद थिखांनांगौ आरो जों देहाखौ मोजां खालामनो जों माने मोदोमफोरखौ बांहोनोबा जों गिलिर बुस्थु फोरखौ जेरै नोंथां जोंहा जिमफ्राव थांनाय जायो नङा होमबा औ बे जिमफ्राव थांनानै जों गिलि थिखांनाय मानाय बेफोरखौ खालामबा जोंहा मोजां आरो देहाया मोजां बांसिनै मोजांसिन थायो आरो बिनि अनगायैबो आ जोङो जेब्ला खामानियाव मुखुब थानानै जों देहाफोरखौ मोजां लाखिनानैब्लाबो जोङो ओ जों गोजान लामा थाबायोना बेबायदि गोजान गोजान लामा थाबायनानैबो जों गावनि देहाखौ मोजां खालामामनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ एसे दावबायनो थांनाय बेरायग्लांनो थांनाय जायगाफोर मोजां समायना मिथिंगायारि जायगाफोर बेफोरबायदियाव थांनानैबो जोङो गावनि देहाखौ मोजां बा गावनि मेलेमखौ मोजां खालामामनो हायो आरो साननानै मानोना बे मिथिंगायारि समायना महरफ्रा नोंथांनि गोसोफोरखौ मोजां खालामो जोबोद गोजोन होयो बेबायदिनो जोंनि देहायाबो ओ मोजां जायो आरो गोजोनबाय बिदि थायोमोनबा मानिया आरो बेबायदिनो आंगो लोगोफोरजों बा गावनि न'खरनि सुबुंफोर बा गावनि आंगो सुबुंफोरजों एसे सम ओ सम होनायाबो मोजां देहाफोरनि थाखाय मोजां नां जायो आरो बेफोरबायदि खोथाखौ रायज्लायनानै एसे मिनि खुसि रंजायै थानांगौ बेबायदि आरोना दा नोंथाङा हमना ला नोंथाङा एसे दुखुआव थाबाय थायोबा सानफ्रोमबो जुदि ओ टेनसनफ्राव थाबाय थायोबा बेबायदिबा एसे देहाफ्राबो लोरबां जालाङो बा गाज्रि जालाङो आरोना जोंना बेखायनो रंजा खुसि थानांगौ आरो नां नांगौ बायदि रोखोमै नोंथाङा नांगौ सुबुंफोरखौ जाय बिपदआव गोलैनाय खैफोदाव खैफोदाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनां होनांगौ आरो बेफोरबायदिनो आरोना नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जोंहा ओ जों बायदिसिना आ खामानिफोर मावनानै गोजोननाय लानाय बेफोरबो आरो जोंनि देहानि थाखाय मोजां जायो नोंगौ बिदिबा नोंथाङा ओरै सि
औ नोंगौ नोंथां नोंथाङा आ थिगखौनो बुंदों जोंनि जेमबा देहाखौ सोलेरखौ जोङो मोजाङै लोगो लाखिनोब्ला जोङो मिनिनाय खुसिय थानोबो नांगोन नङा होमबा जों जेसेबांनो खुसि थानो हागोन एसेबांनो दोंनि देहानि मोनसे सिङारि जाय नु नुजासारनाय बेफोर मोनसे गोख्रों थायो आरो मानोना मानसिया टेनसनाव थायोब्ला गोबां खामानिखौनो जों मावनो हाया बे मावनो हायैनि खार'नावनो नोंनि देहायाबो नोरजिया जालांनो नागिरो आरो बेखायनो जुदि जायफोरा एक्सारसाइस खालामो बिथांमोना देहानि रंजा रंजानायखौ लायो बिथांमोना माने माइनआबो एसे स्ट्रेस थानायफोरा गोख्रों जानो हमो आरो बेखायनो जोङो सा फ्रोमबो जिउआव आ खामानि दामानि मावनांगोन नों ए एक्सारसाइसल' नङा जेब्ला जोङो न'खरनि जिखो खामानि दामानि बेफोरखौ जोङो मावनानैबो जों गावनि माबाखौ लाखिनो हायो आरो मानोना नोङो जानाय उन्दुनाय थाबाय थायोब्ला जोंनि देहाया माने जुदि नोङो बेमार आजार जायोबा गेरेलांनो थाखाय बारा समबो नाङा आरो मानोना जोंनि देहायाव मानसिनिया थाब बेमार जाया जेब्लानो नोङो बेराम जायो अबब्ला नोङो थाबनो नाख्रेबनो नागिरो आरो मानसिखौ बेखायनो जोङो एक्सारसाइसखौ लाखिनांगौ अब्लासो जोङो जानोबो हागोन नों लोंनोबो हागोन आरो नोंथाङा जे बुंलांबाय लोगोफोरजों बिदिनो बेरायनानै फ्रेस माइनफोरखौ खालामनो हायो बबेबा जायगायाव थां नानै नोङो माबा मोनसे नायनानै गोसोखौ गोजोन होनो हायो बेफोरखौ देहानि माबाखौ गोजोनहोयो अब्ला नोंथाङा इसे
ओ औ नों अ आ बेबायदिनो आरो जोंहा माने जों जेहाखौ गोजोन लाखिनो बा जों गोसोफोरखौ गोजोन लाखि बिनि थाखाय जोङो बायदिसिना जेरै आ जोंनि मोजां मोननाय जायगाफोर बा जों खुलुमनो थांनाय थानसालिफोराव थांनानै जों बोर बिनाय बेफोरबायदि खामबावो जों जोबोद मोजां मोनो आरोना आ हमना ला नोंथाङा मन्दिरफ्राव थांबा आ जोंनि बाथौ थानसालिखौ थांनानै नोंथाङा जुदि आर'ज गाबनाय बेबादि माने ओ ध्यान होनाय आरो बेफोरबादि खामबाबो जोंहा गोसोआ रंजानायजों लोगोसे गोसोआ मोजां मोनो बा जों माबाफोर आ मोजां मोनो बेबायदिनो जों माने फुङाव सि खारनानै बेफोरबायदि दिहान खामनाया जोबोद गोनांथार आरो जोंनि देहानि थाखाय
औ
बे नोंथां औ आरो जोंनि जानाय आदाराबो जोबोद ओ जोंखौ सोनारो आरोना जोंनि देहाखौ मोजां लाखिनायावहा बेबायदिनो बुंनाय जायो खि ओ बांद्राय जाबा गाज्रि होननानै बिबायदिनो बुंनाय जायो देहा फाहामगिरिफ्राव बुङो मोनायावहा माने ओंखामफोर जानायखौ एसे खम खम नांगौ आरो जाब्लाबो माने जोङो मोनानि स्नि बाजिनि सिगाङावनो जानांगौ आरो बिबायदि बुंनाय जायो आरो ना देहा फाहामगिरिफ्रा औ बेबायदि माने जों मोनायाव नालाय जों जानानै उन्दुनायल' जायो नालाय बेफोरनो जोंनि देहाखौ गाज्रि खामो आरोना नोंथां औ बिदिबा जोंहा समा जाबाय नोंथां औ दे औ गोजोनबाय औ दे दे गोजोनबाय दे
गोजोनथों नोंथां